हेल' औ नोंथां
नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो
औ दासान्दि आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां
ओ नोंथाङा ओ दसे सम ओ सम दोङोबा आंनो आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांनियाव ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरनि रायजो जालांनाय आगोलनि रायजो जाबोनायनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ बर'फोराथ' ओ खोनानो मोननाय बादिब्ला गोदोनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'यै जिउ खुंबोदों होननानै जों खोनानो मोन्दों अ बिदिनो जोङो खोनानायजों लोगोसे जों ओ जेब्ला जों ओ उन्दै समान बै उन्दै समनिफ्रायबो जोङो ओ नुबोदों बर'फोरनि रायजो जानायखौ गोबां खस्थ'यै रायजो जाबोनायखौ जों उन्दै समावबो जों नुबोदों आरो जोङो खायसे ओ जोङो ओ खावसे बाथ्राफोरखौ जों बिजाबफोरावबो फरायनानै जोङो मिथिबोनो मोनदों
औ नंगौ
बिदिनो जोङो ओ खोना मोननाय बादिब्ला बर'फोरा गोदोहाय ओ जोबोर खस्थ'यै ओ जिउ खुंबोदों ओ जेरै ओ बर'फोरनाव एसेबां सोलोंथाइ आरिफोरनि जौगानाय गैयामोन ओ सोलोंथाइ लायैखौनो जोङो गोदो बर'फोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन ओ बिदिनो ओ बर'फोरनाव गोदोहाय एसेबां साननाय हनाय गियानि गुनि गियानि बायदिफोरा एसेबां गैयामोन बेफोरनि सोलोंथाइफोरनि रोंगौथि एसेबां गैयामोन होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बिदिनो ओ खस्थ'यै जिउ खुंनायानो जाबाय ओ गोदोनि समाव जोङो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बायदियानो जा एसेबां आथिखालनि बिगियानारि मुगानि बायदि गोरलैयैनो दिहुनो हानाय बेसादफोर जों मोननो थाङामोन गो दहाय ओ बिदिनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौबो गावसोरनो दाना ओ दानानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय आथिखालाव जों गावबा गाव दानानै लानो हायाब्लाबो जोङो हा हाथाइ बाजारफोराव बायदि रोखोमनि जुंथिजों दिहुनजानाय जि जोमफोरखौ जोङो बायनानै गाननो हायो नङा होमबा नों थां औ बिदिनो आथिखालाव जोबोर गोरलैयै जोङो जिउखौ जोङो न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो गोदोहाय जोङो ओ गोबां खस्थ'यै जोङो बिदि न'खरखौ जोङो जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै
औ
जोंना ओ जानाय लोंनाय बायदिफोरावबो जों ओ हाग्रा बंग्रा बायदिनिफ्राय मैगं आरि नागिरनानै आरो ना खांख्राय सा साम' ओ गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौ हमनानै खस्थ' खालामनानै बिदि ओ गुरनानै जानायफोरखौ जोंङो नुनो मोनबोदों। नाथाय आथिखालाव जोंङो ओ बेफोरखौ एसेबां खस्थ' खालामाजासे ओ जोंङो न'खर न'ख हाखरावनो जोंङो ओ जेसिपि गारि बायदिफोरजों जों हाखर जावना लानानै बेयाव नानि जोंङो ओ फुख्रि जावनानै जोंङो बेखौ बेयाव ना फिसिनानै बायदि रोखोमनि आथिखालाव दिहुनजानाय ओ ना बोखांनो हाग्रा जुन्थि फोरजों जोंङो गोरलैयैनो नाखौ हमनानै जों जानो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो गोदोहाय जानाय लोंनायावनो जा गाननाय जोमनाय बायदिफोरावनो जा गोबां खस्थ'यै जोंङो बर'फोरखौ रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
नाथाय ओ आथि ओ आथिखालाव बेफोरो गोबां सोलायबाय ओ दासिम जोंङो बर'फोरखौ एसेबां खस्थ' खालामनायखौ नुनो मोना आरो जानाय लोंनाय बायदिफोरावबो ना साम' खांख्राइ आरि बायदिनि अनगायैबो जोंङो आथिखालाव ओ बर'फोरखौ जों गोबां रोखोमनि जाग्रा हाथाइ बाजाराव मोननाय बायदिफोरखौ जोंङो जानायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जों दा जेरै हाथाइ बाजारफोराव मोननाय बायदि रोखोमनि बिदि ओ जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जों गोदोहाय ओ जायामोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बिदिनो जोंङो हाग्रा बंग्रा आरिनिफ्राय जेरै नागिरनानै मोननाय मुलि हारिनि मैगंफोर ओ बायदिफोरखौ जोंङो गोदोहाय बांसिन जायोमोन होननानै जोंङो खोनानो मोन्दों। ओ नोंथाङाबो ओ फंनैसो बुंफानानै होनो हागोनना जोंनि बर' ओ बर'फोरा गोदोहाय माबायदियै ओ जिउ खुंबोदों गोदोनिफ्राय?
हागोन नोंथां मानोना नोंथाङा ओ बुंलांबाय जिहेथु ओ नोंथांनि बाथ्रायाबो थारानो थां ओ आगोल हाय जोबोर ओ सोलोंथाइनि ओ बिबाङा एसे खममोन ना ओ सोलों दा गैयामोन बुजिनाय होनलायनायफोरा एसे खममोन ओ आबै आबौ मोननि बुंनाय बायदिबा ओ जोंङो ओ उन्दै उन्दै समावनो न'खर दानायफोरखौ जों ओ नुनो मोनो होननाय खोनानाय मोननाय जादों आरो नोंथां।
औ
जिब्रै बोसोर जिबा बोसोर जिथाम बोसोर बिदि समावनो ओ जुलि हरोमोननो न'आव ओ जुलि जाया जानो गोसो गैयाबाबो जुलि हरनानै बि बि हाबा जानानै ओ बिदि खम बैस सिगांआवनो ओ न'खर दानानै बिथांमोनहा जोबोर खस्थ' जायोमोननो। नोंथां बिदि बुजिस'हायै बुजिलायै बिदि मावनाय दांनायफोराबो जोबोद खस्थ' जायोमोननो। ओ बिनि सायाव आरो रांनि बिबां फोराबो आरो बर'फोरा एसे ओ सोलिनो थान जायोमोन आरो रांनि बिबानफोराबो ओ खममोन बिदि ओ सोरनियावबा जि इदि खामानिफोर मावबाबो रांफोरा बिदि दानि बायदि रां नङामोन। ओ हाजिरा मावनाय रांफोराबो खम बिबांनिमोन ओ बिथांमोना गावनो खस्थ खामनानै ओ दानियाथ' अ एसे खस्थ' खामबानो रांफोरखौ मोनो आगोल जोबोर खस्थ' खामबाबो मोननो थाङा मोननो बाट रांफोरखौ एसे एसे मोनोन आरो जानाय लोंनाय बुङोबाथाय बिदि ओ साननै सानसे बिदि रानना थानायखौ जों आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
बिदि थालिर रुनाय बायदिसिना रुनायफोरखौ जाला बायोमोननो ओ बिदि साम' खांख्राय ओमफ्राय ओ ना बेदर बिदि ओ आंखाल जानाय लोंनायाव बिदि मैगं थाइगंनि माइरंनि आंखालबाबो मैगं थाइगंनि आं आंखाल गैयामोन होनना जों मिथिनो मोननाय जायो। ओ बिथांमोना रुनायै बांसिन जायोमोन रुनाय आरो खारै जायोमोनो बिथांमोनहा ओ था-थावखौ बिबांनि होना जायामोननो बिथांमोना ओ बेदरबाबो रुनाय बांसिन जायोमोन नो मस्ला मस्लि होना जानायखौ जोङो ओ होना जायामोन होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओम न'खर खुंनो थाखाय बिथांमोना ओ मा खालामोननो बिदिनो ओ दाबोथ' ओ दासान्दिबोथ' बिदिनो सोलिगासिनो सेरेब जुमाय सावनाय ओ जुमाय सोमना बिथांमोना आ गोलनिफ्रायनो ओ न'खर खुंबोदों ओ जुमाय सावनानै लानानै बिथांमोना न'खरफोरखौ अं खुंबोगासिनो ओ बिथांमोना जाय बुजिनो एसे गोरों एसे ओ साननाय हनाय बिथांमोना बेजोंनो न'खरफोरखौ जौगालांनो हाबोदों गथ' गथायफोरखौ बिदिनो ओ बिथांमोना ओ सोलोंथाइ होनो आबोदों खायफा खायफा न'खरफोरा। खायफा खायफाथ' ओ बिथांमोना जि जौ सुनानै बिथांमोनहा जौ फाननानै ओ बिथांमोना साननायफोरा एसे बिबां खमफोरा गावसोरनो लोंनानै गावसोरनो बिदि ओ लोंना जाना थानानै न'खर मिथियै बिसि फिसाइ मिथियै बिदिनो ओ हिन्जावफोराबो ओ हिनजाव एबा आइजोफोराबो बिदिनो थाबोनायखौ बिथांमोनखौ गोबांखोनो बिदि आलासि सिलाइ बिलाइ नुनो मोनबोदोंनो बिथांमोनहा बुंनाय बादिबा ओ बिथांमोना ओ नोंथांनि ओनसोलाव दासिमबो बिदि ओ बर' ओ समाजाव बिदि न'खरफोराव बिदि नोंथांमोनहा नुबोनो हमदों नामा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ ओ दानि समावथ' जोङो बे समावथ' जों आथिखालनि सोलिबाय थानाय बे समावथ' जों बिदि एसेबां नुनो मोनलिया ओ मानो होनोब्ला नोंथां जोङो ओ बे आथिखालनि समाव जोङो सोरनावबा हाजिरा खामलाफोर मावनो थाङोब्लाबो ओ जों गोबां रां मोननो हायो सानसेयावनो जोंना ओ थामजौ ब्रैजौ ओ रां मोननो हायो आथिखालाव नाथाय जोङो ओ गोदोहाय जोङो बैफोर ओ बायदि हाजिरा खामलाफोर मावोमोनब्ला जोङो ओ खमैबो जों ओ बा रां द' रांल' मोनोमोन। मोन होननानै जों खोनानो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? खोनादों ना नोंथां? हेल'। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ ओम बिदिनो ओ गोबां ओ खस्थ'यै गोदोनि ओ आइजोफोरा ओ बा रां द' रांफोरावनो बिदि गोबां खम बेसेनावनो हाजिरा खामलाफोर मावनानै जाबोदोंमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। ओ थेवब्लाबो ओ गावसोरनि ओ जिउखौ ओ खुंलांनो थाखाय गावसोरनि जाग्रा आदारखौ नांखाथारगौ गावसोरनि गाननाय जोमनाय बायदि ओ नांगौ बेसादफोर बायनो थाखाय बिसोरो जोबां ओ खम बेसेनावब्लाबो ओ गुबुन हारि फोरनाव बिदि ओ खामानि मावनानै बिथांमोना जिउखौ खुंबोदोंमोन। ओ नाथिगो नात थाय आथिखालाव जोङो ओ जिउ खुंलांनो थाखाय ओ गोबां राहाफोरबो फैबाय आरो जोंनो ओ बिदि हाजिरा खामलाफोर माव ब्लाबो आरो ओ जायखिजाया खामानि मावा मानो जोङो गोबां रां जोङो बुथुमनानै लानो हायो बिदिनो ओ रांनि ओ बेसेनफोरा गोबां ओ बांबाय जोंना। न होमबा नोंथां ओ बिद दिनो ओ आथ थिखालाव जोङो ओ बिदि नखर गंसे खुंलांनो थाखाय ओ जोङो हो गोबां गोरलै जाबाय होननानै ओ जोङो साननो हायो। आरो ओ सोंना ओ गोदोहाय ओ दाउ अमा बायदि आरिफोर फिसिनानै जायोमोनब्लाबो बेफोरनि बेसेनफोरा जोबोर खममोन ओ खममोनलाय बेनिखायनो बिथांमोनाहाय ओ गावसोरनि जिउ खुंनायाव ओ इसेब्लाबो खस्थ मोनोमोन नाथाय ओ आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि दाउ अमा बायदि फिसिनानै नि मुलाम्फा मोननो हा हायो मानो होनोब्ला ओ जोंना दाउ अमा बायदि फिसिनानैहाय जोङो ओ बिदि हाथाय बाजारफोराव फानहैयोब्ला ओ गोबां रां मोननो हायो आरो आथिखालाव जोंनि अमा उम ओ बेद दोरफोरखौबोथो जों गुबुन हारिफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो नङा। मा नोंथां ओ बिदिनो आथिग। आथिखालाव जोंनि ओ बे ओ दाउ अमा बायदि फिसिनानै ओ जानाया ओ ओ गोबां खमसि। जाबाय आथिखालाव जोङो इसे एनै जों खमायलांनायखौसो नुनो मोनदों गोदोहाय ओ बांसिन ओ बिदि फिनानै जायोमोन नाथाय ओ आथिखालाव ओ बिगियानि बिगियानारि बे जौगानाय ओ मुगायावहाय ओ गासैबो। सुबुंफ्रानो बेफोरबायदि ओ दाउ, अमा बायदि जिब जुनारफोर फिसिनानै ओ जानायखौ जोङो एसेबां नुनो मोना जोङो ओ थोब्लाबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय गावसोरनि बेसेन गोसा समफोरखौ ओरैनो बारहोनोसि। बे बेफोरबायदि उम बायदि जिब- जुनारफोर फिनानै जोङो ओ जानायखौ नुनो मोन आरो ओ गोबां रां जोङो ओम मुलाम्फाबो मोननो हायो बेफोरखौ जों फाननानै आरो बेल' नङ अ बेल' नङा जोङो बेफ। फोरखौ न'आवनो गावनि जाग्रा आदार बानायनानैबो लानो हायो जोङो दाउ, हांसो, फारेव बायदिफोरखौ जों न'आवबो जानो हायो।
औ -औ- औ नोगो नोंथां ओ नोंथां ओ। फुमाबो जाहोलांबाय नोंथां दोनथ नोसै नामा नोंथां।
औ।
नोंथाङा दसे सम होनानबाबबो आंदों। ओ रायलायनायनि थाखाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय इयुनफोरावबो बिद नोंथांजों रायजायनो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथां। दे होमबा बिदिबा औ।
गोजोन्थों।